औ औ खोनाबाय दे
जोंनि ओ बर' समाजफोराव दिनै ओ जोंनि थांना थानायाव जि कारेन्ट बा इलेक्ट्रिसिटि जों बिनि सोमोन्दै जोङो सावरायनो बे कारेन्टखौ माबायदिहै बाहायनाय जायो जोङो जोंनि जिबनाव थांना थानायाव जेरैहाय जेरैहाय टिभि नायनाय बा फन चार्च खालामनाय बा बायदि बायदि गुबुन गुबुन फ्रिजफोर दङ। मा बायदि बायदि जोंनि समाजाव बेफोरखौ बाहायनाय जायो अब्ला नोंथाङा बे कारेन्टनि सोमोन्दै माबाफोर बुंनो हागोन नामा जोंनि थासारि जोंनि समाजफोराव माबायदिहै
सरासनस्रा आरोना बेनि सोमोन्दै कारेन्टनि सोमोन्दै रायज्लायगोन जों जोंनि मानसि माहारिनि जिउआव कारेन्टआ जेनेबा इलेक्ट्रिकआ माबायदि बिहोमा होबोदों आरोना जोङो उन्दै समाव नायनो था थाङोब्ला आरोना जों उन्दै उन्दै बा कारेन्टथ' बे समाव गैयामोन नालाय।
गैयामोन
फ्राय जों बिदिनो साथि ओ लेम आरि बाहायोमोन बे समाव खोमसि जायोमोन आरो गामिफोरा बेनिफ्राय एसे औ उसुबिदा जायोमोन जोंफोरा थेवब्लाबो जों सोलियोमोन आरो
औ
बे समाव माब गैयामोन नालाय आरो कारेन्टबो गैया नालाय गरम बोथोरबाबो खस्थ' जायो बिदिनो। ओ मा बुंगोन बेखौ गिसि बा गय दिना खंआरि आगोलनि मानसि फोरा बिदि सिब नो थाखाय गरमनि थाखाय बाहायसोनाय नुयोमोन आरो बेनिफ्रायथ' दा मा बुंनो थाङोब्ला कारेन्ट फैबाया जोङो जेब्ला बि बि ओ‌ जोंनि समनिफ्रायनो जों जेब्ला एसे उन्दैनिफ्राय देरबोबाय स्कुलफोराव थांनो हम्ब ए एल पि आरि जोबबोबाय अब्लानिफ्राय उन्दै समनिफ्रायनो माने कारेन्ट फैदों आरो कारेन्ट फैबाय नालाय माने माने सोरांबो फैबाय जोंफोरो दा माने गोबां सुबिदा जाबाय आरोना जोंफोरनि जिउआव।
औ खोनादों।
कारेन्ट फैबाय नालाय गोबां सुबिदा जाबाय आरो ना टिभि होननायाबो बेदबोथ' आरो कारेन्ट नङाबा सोलिनो हाया नालाय दा जों फोर कारेन्ट थानायखायसो बिदि टिभिबो नायनो हाबाय।
उम
रैनो मबाइलल' थानानैबो जोंहाथ' मा मुलाम्फा जानो हागौमोन आरो गोबां असुबिदा जागौमोन चार्ज नांगौ जायो ज दु सार सारि मोननो हायो आरो कारेन्ट थानायखाय जोङो बेनिफ्राय आरो गरमनि सम समावबो दा जोंफोरो कारेन्ट नांथारगौ आरो कारेन्ट गैयाबानो जों माने दा सोलिनो हाला बायदि जाबाय आरोना दालाय सोर हायो बेफोरबायदि जेनेबा ओ लेमबा साथि ओ जलायनानै बे बेफोरबायदि जिउ खुंनो जोबोद माने जोंफोरा माने खाबजाथावला आरो बिदिनो सोलिबोबायबो नालाय दा दा समाव जुदि कारेन्तदानो गैया जानानै होयोब्ला जों बिराद खस्थ' मोनो आरोना
खस्थ' मोनो।
बेनिफ्राय कारेन्टआ माने जिउआव गोबां सोलायना ला सोलायनाय लाबोबाय गोबां बेफोरबायदि जोंनि जिउखौ माने एसे मा बुंगोन बेखौ गोरलै खालायना होबाय आरो गोलनि बादि नंलिया दा कारेन्ट थानाय ओंखाय जोङो बिदि फ्रिज आरिबो बाहायनो हायो थान्दा थान्दा। लोंनो हायो। आरो जेनेबा खायसेखौ गोबाव समनि थाखाय फ्रिजाव दोननानै बेफोरबायदि जानो हायो आरो जोङो अब्ला माने आं सानो आरो कारेन्टा थारैनो जोबोद बिहोमा होबोदों जोंनि मानसिनि जिउआव गोबां माने हेफाजाब होबोदों जादों आरो ओमफ्राय नों थाङा मा सानो जेनेबा माबायदि द हेफाजाब होबोदों बे कारेन्टआ बे इलेक्ट्रिकआ जोंनि जिउआव बेनि सोमोन्दै नोंथाबो नोंथांनि मोन्दांथिखौ दोनजागोन
औ नोंथाङा जोबोर मोजां बाथ्राफोरखौ बुंलांदों बे कारेन्ट फैनायनिफ्राय माबायदिहै जोंनि समाजफोरा जोंनि न'खर खुंनायाव माबायदि बे कारेन्टा हेफाजाब होदों गोदो जेब्ला जों नायगोन गोदोनि समाव साखि लेम्प बा बायदिखौ बाहायनानैब्लाबो न'खरखौ खुंबोदोंमोन आरो बै समाव बिबायदिनो बिथांमोना सोलिनो हादोंमोन फरायनायावबो सा खिफोरखौ बाहायनानै नाथाय दिनैनि दिनाव नायोब्ला जोंहा गोरलै जाबाय जों मोनसे सुइस होयोब्लानो जेबो खस्थ' खालामालासिनो बिनि स्रांजों मोजाङै फरायसुला फरायसुलिफोरा मोजाङै फोनो हानाय बिबायदि जाबाय खोमसिब्लाबो बेकारैनो थानायनि थाखाय खोमसियै थालिया बे गोबां इजि खालामबाय सहस खालामबाय जोंनि थांना थानायाव बेल' नङा बे कारेन्टनि गेजेरजोंनो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमै गुबुन गुबुन खामानिफोरखौ सहस खालामनानै होदों जेरैहाय जोंहा गुबुन गुबुन रोखोमनि मुवा बेसादफोर दङो मेसिनफोर दङ जिफोरखौ बाहायनानै जेरैहाय नोंथाङा बुंलांदों फ्रिज होननानै बुंदों फ्रिजआबो गोबां हेफाजाब खालामो नाथाय बे फ्रिजखौ बाहायनो थाखाय जोंनो कारेन्टनि गोनांथि कारेन्ट गैयाबानो बे फ्रिज आबो सोलिनाय नङा आरो जेरैहाय नोंथाङा बुंलांदों जानबुं बा मबाइल फन जानबुं बेबो कारेन्ट गैयाबानो जानाय नङा गोबां जोंनि बे न'खर सालायनायाव कारेन्ट गैयाबानो जाया होननानै बुंजायो कारेन्ट गैयाब्लानो गोबां समाव गोदाव सोराव जानाय जों नुनो मोनो गोदोथ' कारेन्ट गैयि समाव बिथांमोना सोलिबोनो हादोंमोन नाथाय दिनैनि मुगायावब्ला जोंनि बर' समाजाव बा गुबुन गासैबोनि समाजफोराव बे कारेन्ट गैयाबानो बे जाफुंसारनो हाया आरो बे कारेन्टनि गेजेरजोंनो जोङो मोजाङै जोङो जोंनि न'खरफोरखौ मोजाङै खुंलांनो हानाय जोङो नुनो मोनदों दा जोंहा दङ जोंनि जायगाफोराव जोङो नुनो मोनो जेरैहाय मोजां मोजां मुवाफोर बेसादफोर जेरैहाय मटर दङो मटर जिखौ मोनसे सुइसिबानो जोंनो नांगौ जानाय दैखौ मोननो हायो नांगौ बादि दै मोननो हायो जोंहा लोगो लोगोसे दङो वासिं मेसििन हि सुग्रा हि सुग्रा मेसििनबो दङ जि जेराव जोंनि जि हि सुनो गोनां बियो गोख्रैनो जायो थाबैनो जायो आरो गोरलै जायो जोंनि मावनांगौ खामानिफोरा गोरलै जायो लोगोसे जोंहा टि भि दङ जेराव जोङो जोंनि थासारि जोंनि जायगाफोराव मा जादों जायाखै जोङो बेफोरखौ मिथिनो हायो आरो दानि जुगावथ' जोङो गावबागाव गाव आखाइायावनो लाखायो जानबुं जोङो बेखौ चार्ज होनानै बे कारेन्टनि गेजेरजों जोङो जोंनि जायगाफोराव माबायदि सोलिदों मा जादों जायाखै जों बेखौ मोनथिनो हायो दा बेफोर खामानिया गासिबो कारेन्ट थानायनि थाखायसो जादों कारेन्ट गैयाब्ला बेफोरो जानाय नङा बेनिखायनो जोंनि जायगाफोराव जोंनि समाजफोराव कारेन्टआ गोनांथि आरो मोजां दा बेफोरबायदि जायगा दङ नामा जेरावनै कारेन्ट गैया नोंथाङा माबाफोर बुंगोन माबायदि बिथांमोननि जिबना कारेन्ट गैयाब्ला नोंथाङा माबाफोर बुंगोन कारेन्ट गैयाब्ला मा समायसा जायो नोंथाङा बुंगोन नामा
औ थारैनो आं मोजां नोंथांनि सोंनायनि फिननायखौ आं होनो सानो बेबायदि जे आं मोनदांथि बेवहाय जेनेबा कारेन्टआ दानि जुगाव जोबोद गोनांथार ज' मबाइल सालायोबाबो बास जोंनो कारेन्टनि गोनां बेनिफ्राय आङो नुनो मोनो आरो दाबो गासैबो जायगायाव कारेन्ट मोनहैस'जोबनो हायाखै आरो बेनिफ्राय दा बिथांमोनहा जोबोद माने खस्थ' जायो आरो बिथांमोननि जायगायाव कारेन्ट गैया बिथांमोना मबाइल बाहायनो हाया बे इन्टारनेट नि मुलुगनि ओमफफ्राय जोबोद गोजानाव थानो गोनां जायो आरो
औ
बेफोरबायदि आं नुबोदों आरो लास्ट टाइम जेब्ला आङो मोनसे जायगायाव दावबायैनो थांदोंमोन बे जायगाया जेनेबा अरुणाचलनि खाथि खाथिमोन आर ना बर दार जायगामोन अब्ला बे जायगाथिं दा गामि दंमोन आरो बिसोरनि गामियाव माने कारेन्ट लाब बोनो हायाखै नखरफोर दङ नाथाय बिथांमोनहा कारेन्ट गैया अब्ला बिसोरनियाव कारेन्ट गैया नालाय टावार जेनेबा टावारबो गायसननो थाखाय बहाथो जानो माजों मा खालामनो बिथांमोना माने जोबोद खस्थ थयै माने जिउ खुं हादों आरो दा जाबायदि कारेन्ट थानायनि थाखाय जो जोंफोरा सुबिदा आरोना जेनेबा दै थिखांनो थाखायबो जोंनो कारेन्ट नांगौ
औ
सुबिदा जाहैओ माखासेयारि थानो थायो जों फोरा नखराव बेखौ हारसिं आखाइदों आखाइजों सुबाय थानो बेसे माने खस्थ जायो आरोना दिनै अवासिं मेसिननि गेजेरजों जोङो एसेल समनि गेजेरावनो गोबां जे जेनेबा बेफोरबायदि सुनो हायो मानो हायो आरो दैयारि थिखांनोबो हा जोङो ओ जुदि गिदिर मोनसे जेनेबा फुख्रिफोर थायोब्लाबो जों मटर आरि सालायनानै दै सारनो हायो आरो ना गोबां माने मुलाम्फा थायो आरो समफोरा बे कारेन्ट थायोब्ला आरो जोंनि जिउआव माने खम समनि गेजेराव गोबां खामानि मावनो हानाय जाबाय आरो बेनि गेजेरजों बेनिफ्राय आरो जायफोरा बिदि कारेन्ट गैया बिसोरनि जिउ खांनायाव गोबां माने असुबिदा आरो एस जे बिसांमानि खामानि मावनाय नि आदबफोरा एसे माने दोरोङारि जानानै थालाङो आरो बेखौनो आं बुंनो सानगोन ओमफ्राय नोंथाङा फोरमायजागोन माबा मोनसे मोनसे मोन्दों थि दङबा बेनि सायाव जे नोंथांनि मिथिनायाव माबाफोर गामियाव नोंथां कारेन्ट नुवाखैबा आरो बे गामियाव माबायदि असुबिदानि गेजेरजों जेनेबा बिथांमोना सोलिनानै दङ बेनि सायाव
नोंथाङा जि सान्थौ जि बाथ्राफोरखौ बुंलांबाय आङो बेयाव राजि जोंनि बे थांनानै थानायाव कारेन्टआ जोबोर सहाय खालामदों नोंथाङा जिफोरखौ बुंलांबाय आं बेखौनो नंगौ होननानै बा बे सैथो होननानै आङो बुंफुनो सानदों दा नोंथाङा नोंथांदों जि बाथ्राखौ राय्लायबाय रेण्डनि सोमोन्दै ओ जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्राफोरखौ मिथिबाय अब्ला जोङो बिस एसेयावनो बे कारेन्टनि सोमोन्दै सावरायनायखौ दोन्थ'नो सानबाय हामबायसै।
गोजोननाय थाबाय।